हेल'?
हेलौ नोंथां मा खालामदों?
दं ओरैनो नोंलाय मा खालामदो?
दं आंबो ओरैनो।
दे होमबा जों न'खरनि बागै फंनैसो सावरायदोनि।
औ नंगौ।
उम। न'खरा जाबाय थै हाबा एफा खांनायजों सोमोन्दो गोनां मानसिफोरनि मोनसे
औ थारैनो नंगौ।
बिसोरो सरासनस्रायै ज'यै थायो। गावजों गाव जोथोन लायो अनलायना थायो।
थारैनो नंगौ।
सम्पदफोरखौ रानलायना लायो।
थारैनो नंगौ।
बेयो समाजारि गुदि खोन्दो। जाय बेसादारि मदद, रैखाथि आरो गावारि मोन्दांथि होयो।
थारैनो नंगौ।
नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदो। मोनसे फिसा दोरोङारि न'खर जेराव बिमा-बिफा आरो बिदा-फंबाय, बिनानाव बिबथै-बिमादैनि ज'यै थायो।
थारैनो नंगौ।
जे बिमा- बिफा, हाबा जायै गथ'-गथाय, आबै-आबौ, बिबथै - बिमादै बायदि बायदि।
थारैनो नंगौ। न'खर सोदोबनि गुबै ओंथियानो जाबाय अरायथा एबा जाय मोनसे समाव
थैनाय आरो जो-जोबनायनि लामाजों थाङो। बे बुहुमाव जेबो जिराद जिउवारि एबा थारियानो अरायथा नङा। गासैबो सोरजि जानाय जिराद
बुस्थुफोरानो सम जानाय लोगो लोगो जोबलाङो।
बे न'खर संसारनि बाहागोआनो मोनसे थि सम गिदिंबाय थायो। थैनाय आरो थासारियानो दिन्थियोदि बे न'खरानो संसार।
न'खर गंसे सालायनोब्ला हौवा एबा हिनजाव थाथारनांगौ।
थारैनो नंगौ। मानसिया गावनि जिउआव गोनां सम्पदनि मान एबा सनमान आरो आसा लामानि सायाव गोग्लैनायखौ सोंस गोग्लैनानै संसारखौ अरायथा सानना लायो। बे सम्पदनि बुहुमानो नांलाय खमलाय खालामो।
न'खर संसारा जोंनि सम्पद एबा गोहोआ जेबो अरायथा नङा।
मोनसे फिसा नखर जेराव ससे बिमा बिफाया गथ'फोरखौ गाव हारसिंनो फेदेरो फोलावो।
थारैनो नंगौ।
न'खराव बिमा बिफा बिदा बिनानाव बिब' ओमफ्राय अनज्लायना थायो।
थारैनो नंगौ।
बेयाव जों गासिबो बाहागि फोरा ओमफायो
थारैनो नंगौ।
जाय मोनसे न'यव थोंजोङै सोमोन्दो गोनां जेरै बिमा बिफा बिबथै बिमादै ज'यै थायो।
थारैनो नंगौ। एबा
थारैनो नंगौ। फिसाफोर न'खराव